हेल'। खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ खानादों।
औ। दा होमबा जोङो नोंथां जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव सासे सुबुङा जेनेबा सिखारनायनिफ्राय मोनाजासिम गोबां खामानि थायो दा जों बे सानसे जेनाखि सम बेवहाय मा मा खालामो बिनि सोमोन्दैनो एसे सावरायसै नामा?
औ औ सावरायजायो नोंथां।
सासे सुबुङा सोलोंनायनिफ्राय मोनाजासे मा मा खालामनो हायो बा मा मा खालामो? खालामो बिनि सायावनो एसे सावरायसै नङा होनबा।
सावरायजायो औ जेनेबा नोंथाङा दिनै मा मा खालामखो बा दासिमाव नोंथाङा मा मा मावखो एसे फोरमायग्रोलाय?
औ नोंथां। ओरैनोथ' जेनेबा। बयहाबो। खामानि थायो नङा होमबा जेनेबा सोरांनायनिफ्राय मोनाजासिम थिग बेबादिनो आंबो जेब्ला फुं सम जायो अब्ला आं ब्रै बाजियावनो जेनेबा हुदा बादि आंहा एक्सारसाइस खालामनाय हु दा दं आरो।
अ अ।
बिदिनो थामजि मिनिटसो आङो एक्सारसाइस खालामो आरो फुंबिलि समावहाय। थामजि मिनिटसो एक्सारसाइस खालामनानै आङो न'सिम फैनानै बिदिनो दुगै फैयो गावनि जेरै ओ हाथथाय मानजिनाय खामानि बेखौ मानजिनानै लायो बेफोरबादिनो आंना फुंबिलिनि समा जेब्लानाखि स्नि बा दाइन जायो अब्ला अब्ला आङो जेनाखि गावनि फिथाइ सामथाइ दैलि जाग्रा बायि बेफोरखौ जायो आरो ओरैनोथ' आं दैलि एक्सारसाइस खालामद्रायस हिसाबै जेनेबा एफा एनै बिदिनो आफेल आंगुरफोर जानाय हुदा दं आरो आंहा दा आं बिनि उनावहाय जेनेबा फुङाव बिदिनो फिथाइ सामथायाइजोंनो समखौ बारहोयो आरो जेनेबा आङो फुङावहाय ओंखाम जानाय हुदा गैया सोरबाबा साहा लोङो बिदिबो आंहा हुदा गैया साहा लोंनायबो दा आङो जेब्लाना सानजौफु सम जायो अब्ला आङो बिदिनो आरो सानजौफु समावहाय आङो ओंखामखौ गाहाय हिसाबै जायो जेनेबा सानजौफुआव आङो ओंखामखौ मोजाङैनो जायो जेनबा दा बिदिनो आं सासे स्टुडेन्ट हिसाबै जेनेबा आंहा बिदिनो कलेजाव थांनाय हुदा दं आरो जेनेबा सासे फरायसा हिसाबैथ' कलेजाव थांबाय थाग्राबा दैलि थांखानांगौ जायो नङा होमबा ओरैनोथ' सानदेआवल' बा रबिबारावल' ल' बाथ नोंथां
औ औ
दा बिदिनो आरो जेब्लानाखि आङो फरायसालि गना न'आव फैयो बिदिनो सानजौफुनि ओंखामखौ मोजाङैनो जायो आरो जेब्ला बेलासे अ आङो दाथ' गोलोम बोथोर हिसाबै आङो फुटबल गेले गेलेयो आरो बिदिनो एखमबा फुटबल गेलेयाबा क्रिकेट बेफोरबाददि गेलेयो आरो नोंथां
औ मोजां मोजां
औ नोंथाङाबो नोंथांनिखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
आंनाथ' ओरैनो फिक्स मोनसे जेनेबा दैलि आं बेखौ खालामो बेखौ मावो बेबायदि आंना फिक्स गैया आरो
औ
ओरैनो आं दिनै मा खालामखो दासिमाव आं बेखौ एसे फोरमायनो सानदों आरो नोंथांनो
औ औ दे नोंथां
आङो दिनैनो साराय फासथायाव सिखारनानै बा किल'मिटार आङो खारबाय
औ
खारनानै फैनानै ब्रास थ्रास खालामनानै आङो ओरैनो एसे दुगैस्रोनानै ओंखाम गोजां जाबाय आरो आं
औ
ओंखाम गोजां ओंख्रियाबो गोजां आरामनो
बिनिफ्राय ओरैनो एसे दसे थानानै मोसौ खारनबाय
औ
औ औ ओरैनो आंना माने फिक्स गैया आरोना ओरै आं बेथमाव बे समाव आङो ओरै एक्सारसाइस खालामो बे समाव आं जाहायो बिदि आंना फिक्स गैया नालाय नोंथां
औ ओ नोंथां माने नोंथांमोननि जायगाया गामि ओनसोल नामा
औ औ औ
ओरैनोथ' गामि ओनसोलाव दा गोलोम बोथोर नङा होमबा नोंथां
औ औ
ओ गोलोम बोथोराव मानि गामि ओनसोलाव बिफां लाइफांबो दं हिसाबै गोबां बिदिनो बिफां -लाइफांनि साया सिङावहाय ज' ज' जिरायना मोजां -गाज्रि राय रायलायनायबो जों नुनो मोनो नोंथां
औ औ औ नंगौ
गामियावबो बेफोरबायदि नुनो मोनो नामा नोंथांआ एसे फोरमायलाय जेनेबा गोलोम बोथोर समाव
औ दङ दङ बे जोंनि न'आवनो मोनसे नारें बिफां फांनै दं आरो ना बेवहायनो जोंनि न' न'खरनि साखाथि फाखाथि न'खरथामसोनि सुबुंफोरा बाहायनो ज' जानानै माने सानजौफु समाव थान्दा आराम रायलायबाय थायो आरो ना
औ औ
बेनिफ्राय गोसो जाब्ला एखमबा खान्थाल फिथाइ जानोसै एखमबा थाइजौ जानोसै
बेबायदि आरोना
जोंनि जायगायाबो गामि ओनसोल नोंथां नोंथां बुंनाय बादि जोंनि जायगायावबो बिदिनो दाथ' दैज्लां बोथोर हिसाबै गोबां फिथाइ सामथायाइ मोनो जेनेबा जोङो जेनेबा रबिबारफ्राव लोगोफोरजों ज' बयबो फरायसालि बा कलेज गैलायियाव जेनेबा ज' बिदिनो थाइजौफोर बा खान्थालफोर बिदि जानो सम मोनो आरो दा नैबे समावहाय
औ औ
गोलोम बोथोरबाबो मानि खान्थाल गोमोन बा थाइजौ गोमोन बिदि ज' ज' लोगोफोरजों जानो मोनोबा माने ए एसे इन्जय आनो आलदा जायो आरो नों
औ औ नंगौ नंगौ ओरैनो ओमफाय औ
औ बुं नोंथां
औ ओरैनो ओमफ्राय मानसिफोरा बुङो गलम उम गरम बोथोराव खान्थाल जायोब्ला गरमा बारासिन जायो होननानै
बेखौ नोंथाङा फोथायो नामा माने जायोब्ला गरमसिन जामारो नामा नोंथाङा मालाबा एसे फिल खालामदों नामा
अ'ह'ह नोंथां नोंगौ जेनेबा खान्थाला मानि गरमाव रासिन गरमसिन जायो बेयो नंगौ आरो नोंथां आंबो जानानै मिथिदों नाथाय मा खालामनो नोंथां जेनेबा खान्थाल फिथाइआथ' दैज्लाङाव मोननाय फिथाइसो जाहैबाय नालाय नोंथां
नंगौ नंगौ
दा लिमिटनि जायोबा बेफोरबायदिया जेबोज नङा आरो जेनेबा गोलोम बोथोरावबो जानो रोङोबा जेनेबा नों माने जायोब्ला सान्दुं गोसायाव जानो नाङा आरो नोंथां
नंगौ नंगौ
जेनेबा नोंथाङा फुं फ्राव सम दिहुननानै जानो हायो जायोबा आरो जेनेबा बेलासिफ्राव जानो हायो आरो
नंगौ नोंगौ
अब्ला मानि बेफोरबायदि समाव जायोबा नोंथांनाव बेफोरबायदि बांद्राय गरमा जेनाखि फिथाइ खान्दाल फिथाइ बेखौ जायोबा बांद्राय गरम जानाय नङा आरो
ओम ओम
थ' नंगौ जायो गरमा आंबो जानानै मिथिदों माने खान्थाल फिथाइ जायोबा जेब्ला नों खान्थाल गोमोन फिथाइखौ जागोन ना गरमाव नों अब्ला माने गोलोमोबा बे गोलोमदैयाबो खान्थाल गोमोन बादि बोरैबा मोनामलायो आरो नोंथां
नंगौ नंगौ नंगौ सैथो बियो
औ ओरैनो नोंथाङा बेफोरबायदि जेनेबा खान्थाल गोमोन गोथां बेफोरबायदि जाफेरबाय नामा बिदि सान्दुं गोसाफ्राव नोंथां
गोसाआवथ' जाया जों बिदिनो बेलासि समाव जायो। गोमोनखौ बांसिन जोङो फुङाव जायो आरोना फुंनि समाव जोंमोन गोमोनखौ जायो बेनिफ्राय गोथांखौ जों बेलासि समाव जायो आरोना। आरो जोङो खान्थाल फिथाइ जानाया माने जों न'खरसेनि एबा सासे सानैजों जाया आरोना जोंनि गामियाव
नंगौ
बिदिनो हमनानै ला जोंनाव दङब्ला बिदिनो थाइनैसो हाननानै बेखौनो न'खरथाम न'खरनि सुबुंफोरखौ लेंहरनानै ज' जालायो आरो ना
औ
रायज्लाय होनलाय जानानै गोथावसिनबो मोनलायलाङो
नंगौ नोंथां
संख्रि फानलुजों बांसिनबो जानो हालाय लाङो।
औ दा बिदिनो आरो नोंथां दा गामि ओनसोलावहाय जेनाखि मेसें बा दैज्लां बोथोराव मोननाय फिथाइ सामथाइ बेफोरखौ मानि गामि ओनसोलाव जों ज' ज' जाज्लायनायखौ नुनो मोनो आरो
नंगौ नंगौ
बुंनो थाङोबा गामि ओनसोलावहाय साफ्रोमबो जेनाखि सुबुंफोर बिसोरनि दैलि लाइफनो बेफोरबायदिनो बारलांनायखौ जों नुनो मोनो जेनेबा गामि ओनसोलावथ' बयबो ज' ज' बयबो माबा मोनसे जायोबाबो ज' ज' माबा माबा मोनसे जानोबाबो ज' ज' बेफोरबायदि जों गामि ओनसोलाव लेंथुम लेंथुम ज'यै मिनि खुसि जानायखौ नुनो मोनो आरो नों
उम ओम नंगौ
गामि ओनसोला मानि ओरैबायादि जेनेबा गोलोम बोथोरावबो जिरायनो बिफां लाइफां दङ जेरावनाखि जों टाउन सहराव नुनो मोनो जेनेबा बिफां लाइफाङावनो जिरायनानै थाया बिसोरो बुंनो थाङोबा बिसोरो बिसिना एसि दं फेन दं बिसोरो न'नि गरम सिङावनो जेनाखि फेन बेजोंनो जाबाय थायो बेफोरो माने बुंनो थाङोबा देहानि थाखाय गाज्रियानो आरो नोंथां दा जेनाखि गामिनि बारहावा बे बारहावाजों मानि रुजुयोबा जोंनि जेनाखि गामिनि फ्रेस बार बा मिथिंगानि समायना नुथाय गामि ओनसोलाव मानि बेफोरजों रं रंजा खुसियै मानि थानायखौ जों नुनो मोनो आरो बिदिनो सासे सुबुङा गामि ओनसोलाव थानाय सासे सुबुङा बिदिनो गावनि समखौ बारहोनायखौ जों नुनो मोनो
औ औ
ओरैनो गामि ओनसोलाव बांसिन सुबुंफोरानो फिथाइ सामथाइया न'खरफ्रोमबो माने फिथाइ सामथाइ थाखायो आरोना थाइजौ खान्थाल लेरख' लिसु बेफोर न'खरफ्रोमबो गामिनि न'खरफ्रोमनावबो थाखा यो आरो ना उम माने जोङो बयबो जायो आरोना बे टाउन सहरावथ' बायनानै जायो मोजां ना गाज्रि बेसे गोबावनि बेखौथ' बिसोर मोनथिया आरोना ओरैनो फाननायखौ मोनबाय बेखौ बायनानै लांबाय नङा होमबा नाथाय गामि ओनसोलनाा मा जायो थाजा थाजा न'खरावनो थाखाबाय नालाय गोसो जाबा खानानै जाबाय बेफोरबायदि आरोना
औ औ नोंथां
ओरैनो नोंथां मोननावा थाइजौ खान्थाल माबाफोर दं नामा?
दङ नोंथां जोंनावबो गामि हिसाबै बिदिनो बिदिनो थाइजौफ्रा फांब्रैसो दं आरो जेनेबा खान्थाल बिफां फांनै बिदिनो दं आरो जोंनावो नोंथां
औ औ मोजां
दा होमबा नोंथां जोंना टाइमाबो जाबाय माथो
ओ ओ दे होमबा ना नोंथां औ औ